ओ नोंथां।
औ खोनाबायना नोंथाङा?
खोनादों।
खोनादों नोंथां औ औ औ बिदिब्ला नोंथां औ नोंथाङा फ्रि ना? औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनाव मोनसे आयदानि सा याव सावरायनायाव फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां आयदायानो जाहैबाय बर'नि हारिमु। जागोन ना नोंथां औ औ सावागोन नोंथां औ बिदि बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा नोंथाङा
जागोन दे नोंथां
बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया मोनसे औ गेरेमसा हमु औ औ नंबोथारैनो
जाय हारिमुनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जे मोनसे आसाम हादर
हादरसानि औ मोनसे हारिमु गोनां हारि होननानै दिनै मुलुग दरबाराव जोङो सिनायथि मोननो हादों
जेरै जोंनि बर'नि हारिमुनि बिथिङावहाय जोंहा गावनि आंगो मोनसे गान गाननाय जोमनाय जेरै आइजोफोरनि थाखाय जोंहा दख'ना
ओ औ आरो हौवाफोरनि थाखाय जोंहा गामसा
मोनफा मोनफा हारिमु आयदानि बर'नि दोरोङारि गानजोमफोर ओ बेजोंनो लोगोसे जों ओ हारिमु बिथिङावनो आरोबाव बर'निनो
बर'निनो आंगो जेरै दामग्रा देग्रा खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बैफोर मोनफा मोनफा बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जोंहा दंजायो औ नंगौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो
आंगो मोसानाय
औ
जेरै बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देेलाय मोसानाय मोसाग्लांनाय दाहाल थुम
दाल थुंग्रि सिबनाय जारा फाग्ला मोसानाय बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि हारि
जेरैहाय जोङो दाखालिसो जानानै थांनाय जेरै
जेरै
बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जे मुलुग सारा मुलुगनाङैनो मोनसे
हारिमु गोनां हारि होननानै जोङो सिनायथि होनो हादों औ नंगौ
बेबायदिनो दानाय लुनायनि
गोदायनि बिथिङावबो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखा हारिमु सिबिनाय बिथिङावबो जों आखाा फाखा दिनैनि दिनावहाय जोंनिइ
औ टावन सहराव बा बहाबा बेरायहैनायाव थाङोब्लाबो गावनि आंगो हारिमु गाननानै बेरायनायफोरखौहाय जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जि दानाय लुनायनि बेलायावबो जोंनि बर' हारिया बर' हारिनि आइजो फोर्रा जोबोद आखा फाखा
औ औ नंगौ थारैनो आ
जेरै जोंनि जि दानायफोराव आगर आखाइफोर एरखांनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गावनिनो आंगो मोनसे आगर दङ बेफोरनो जाबाय जेरै दावराय मोख्रेब मुफुर आफा फारौ मेगं
फारौ मेगन आगर गिदिर आरो खामबरेंगा आगर हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनफा मोनफा जिफोरावहाय एरखांनानै गाननाय माखासे
आगरफोर बे आगरफोरखौ जुदि जों नुयोब्ला जोंहा जोंनि बर'नि होननानै जोंहा सिनायथि मोननो हायो जेरै जोंनिनो नेेरसन थ लि नेरसोन फालिजोंहाय जोङो गेदेमाफोरखौ जोंनि माखासे जाफुंसार सोर सुबुंफोरखौ
फोरखौ जोङो बरायनाय जायो बे जाबाय आर'नाइ औ थारैनो औ बेफोरखौ जोंहा दिनै जोंनि बर'नि हारिनि मोनसे सिनायथि हिसाबै जोंहा दिनै आंगो होननानै सिनायथि मोननो हाबाय औ नंगौ थारनो जादों दाखालिसो जोंहा जि आइ तेक मोनदों जेरै दख'ना फास्रा खुन्दुं जेरैहाय
दामग्रा देग्रानि बेलायाव खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरखौबो जोंहा जोंनि हारि हिसाबै जोंहा
जोंहा सिनायथि मोननो हादों औ आरो बेजोंनो लोगोसे जि दानायनि बेलायाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो इन्दि खुन्दुंजों जि दानाय बे मोनसे दोरोंङारि हुदा दङ जाबाय जोंहा इन्दि एम्फौ खौ फिनानै औ
जोंङो बै एम्फौआ थोबनाय फिथोबखौ जोंङो रुनानैहाय थावख्रिजों जोंङो खुन्दुं बानायनाय जायोमोन नोंथां बेबायदिनो जोंङो ओ जिनि महर होनानै आथिखाल आथिखालाव जोंङो बेफोर जिफोरखौ फानोब्ला जों गोबां
गोबां ओ रांबो मोननो हायो आथिखालाव इन्दि खुन्दुंनि जिफोरा गोबां बेसेन बरासै दा बेफोरनो जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा हारिमु
बेजों लोगोसे जोंहा ओ आंगो बर'नि माखासे जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो ओ मोनसे हारिनि ओ मोनसे हारियाव जेरै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जा सावगारि बेरखांङो जों बेखौ
जों बेखौनो हारिमु होननो बुङो नोंथां ओ जेरैहाय जोंनि बर'नि दोरोंङा जाग्रा लोंग्राफोर औ औ ओ अनला दाउ औ औ सबाय दाउ औ नारजि अमा नाफाम गोखा गोखै
बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जा
औ औ जाग्राफोरा औ दा आंङो बर'नि हारिमुनि सायाव नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो औ औ औ हागोन नोंथां हागोन औ नंगौ ओ नोंथांङा माने थारखौनो बुंनानै गालांखाबाय जेखौ सैथो बेखौ औ दा आंङो माने ओ एसे आं आलदाखौ बुंनोसै जेनबा नोंथाङाथ' हारिमुवा मा हारिमुवाव मा मा बेरखांङो बेखौ फोरमायना गालांखाबाय नोंथा औ नंगौ हारिमुवआव माने जोंना गोबां रोखोम बेरखांङो जों जेरैहाय जोंना मा ना गुरनायाबो जोंना माने हारिमुनि मोनसे बाहागो ना मा नोंथां औ जेखाइ खेबबाय खबाय हेबनाय बेबो मोनसे से हारिमुनि बाहागो आरो जोंहा दंबावोजोबबाय खुन्दुं जेरैहाय हारिमुआव जोंहा मोसानायबो दं नङा नोंथां औ दा आं बिनि बे बेलायावनो मोननैसो बुंसै नोंथां दा जोंहा दं जाहैबाय मा थुंग्रि सिब दाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय होनो नंङा होमा नोंथां औ औ औ दा जोंहा दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाया जोंनि हारिमुनि माबोरैहाय बाहागो जाखो होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर दंमोन नंङा होमबा नोंथांङा औ जेरैहाय जोंहा सोमदोन जोहोलाव, सिखोना जोहोलाव बिदिनो गाम्बारि सिख्ला आरो गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोर दंमोन। बिसोरो गोदोनि समाव मा सुथुरफोरजोंहाय मा दाहाल थुंग्रि लानानै दावहा नांबोदोंमोन नंङा होमबा नोंथां औ औ दा बैसोर दाहाल थुंग्रि लानानै दावहा नांबोनायखौनो दा जोंनि मा आबै आबौमोना बिसोर माबोरै दावहा नांङोमोन मा मा फाव फेसन खालामनानै दावहा नांगौमोन बेफोरखौनो लानानै बै मोनसे देंखोनि गेजेरजों मोनसे फाव मोनसे दि-दिन्थिनायजों दिन्थिदों आरोखि मोनसे मिलौदो देंखो होनानै दा बेखौनो जों मा नुदों दि मा होनना बुङो दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय होननानै बुङो नङा होमा नोंथां?
औ नोथां
आरो जोंहा मोनसे दङ' जैबाय जोंहा खुन्दुं थुननाय बा इन्दि लुनाय मोनसे मोसानाय।
औ औ नोंथां दं
दा बेयो गोदो गोदायनि समाव जोंनि बर' हारिया गोबांहाय लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों नुबोदों। दों बा आरो बै लाथा एमफ फौनि बै मा फिथोबजोंनो मा खालामदों खुन्दुं थुननाय बा खुन्दुं दिहुननानै मो सि दानाय जेरैहाय उलनि सि उलनिथ' नङा जाहैबाय जेरै जोमग्रा सि बायदि बायदि बायदि सि जायखौ जों इन्दि सि होननानै बुङो। दा बैफोर बेफोरखौ खुन्दुं दिहुननानै माब्रैहाय खुन्दुं सोङा सोङोबा माबोरैहाय मुस्रा सायो बेखौनो आखाइयाव मबिन मोनसे लानानै ओमफ्राय खुन्दुं लालायनानै फाव खालामनानै नै मोनसेनि मोनसे देंखोनि गेजेरजों जों दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो। जायखौ जों दिनैनि दिनावहाय मा खुन्दुं सानाय बा खुन्दुं थुननाय मोसानाय नाय होननानै बुङो आरोखि नोंथां। जाय मोसा मोसानायखौ माने जोंनि बर'फ्रा बा बर' आइजोफ्रा बिदिनो थाइलेण्डआव देखायहैनायखौ मोसानानै देखायहैनायखौ नुनो मोनदों। इणड'नेसियाआव मोसानानै दिन्थिहैनायखौ नुनो मोनदों अस्ट्र'लियायावबो थांनाय बोसोर राव जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिहैनायखौ जों नुनो मोन्दों बा खोनानो मोनदों आरोखि नोंथां। औ आरो जोंहा दंबा जैबाय ना हमनाय मोसानाय बा ना गुजुनाय मोसानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंनि ब ओ जोंनि आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो मा मोनसे ना गुरनानै जा जाबोयोमोन आरोखि नोंथां। बा जोहा मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आरो मोनसे जोहा ना हमग्रा आइजों दं नङा होमबा नो थां। जेरै जेखाइ औ बेखौ लानानै माने जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोहाय ना गुरोमोन दैज्लां बोथोराव दा बेखौनो माने दानि मानसिफ्रा मा खालामबाय बा जोंनि आबै आबौमोना जोंनि बर' आइजोफ्रा खबाइ लानानै जेखाइ लानानै माबोरैहाय ना गुरो बा मा मा एक्टिंफोरजों ना गुरो बेखौनो मा खालामबाय मोनसे मोनसे सल'नि गेजेरजों बा मोनसे देंखो होनानै बेफोरखौ फाव खालामनानै दिन्थिदों आरोखि। जायखौ जों दिनैनि दिनावहाय ना गुरनाय मोसानाय होननानै बुङो नोंथां। औ दा जोंहा हारिमु जोंनि बर'नि हारिमुवाव मोसानायनि मोसानाय होनना बुंबाथ' जाहा गोबां रोखोमनि मोसानायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरैहाय थांबाय मोनसे ना हमनाय मोसानाय बा ना गुरनाय मोसानाय खुन्दुं थुननाय आरो जोहा दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो जोहा दंबावो मा मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय। नायनाय नङा होमबा नोंथां? औ। जाय मोसानायखौ नुब्लानो बुहुमनि गासिबो मानसिफ्रानो मा बियो मोनसे बर' हारिनि मोसानाय होननानै नै सिनायथि मोनो आरोखि नोंथां। औ जाय मोसानायखौ दाख्लै थांनाय जोहा मा थांनाय मासावसो मा खालामदों जोहा गोजां बोथोरावसो मोनसे मोस मोनसे मोसानानै बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिनाय जादों। माने जेरावहाय माने जि रोजा मोसाखावरिफोरा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो सेेरोजा खामसि बिफां जथा दामगगिरिफोर औ जाय मानि मोसानायावहाय मानि जोंनि भारतनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङाबो नुजाथिफैदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ।
जाय मोसानायखौ मानि जाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय माने सारा बुहुमावनो गोसारदों आरोखि औ बे मोसानायखौनो जों मा दोननाय जादों नामफय बागुरुम्बा दोहौ नङा होमबा नोंथां। औ औ। बागुरुम्बा दोहौ आरोखि माने जाय मोसानायखौ नुयोब्लानो माने जोंनि खोमोनफ्रा गसंग्राङो नङा होमबा नों थां औ। जों बेखौ मा जोंनि बागुरुम्बा दोह मोसानायखौ मा होनो जों सिखिरि मोसानाय बा बाटारफ्लाइ दान्सबो होनो। नानै मोनसिनाय जायोबा मुं खनाय जायो नङाामा नोंथां। औ दा बिदिनो जोंहा गोबां हैयद जेरै' सिखार खालामनाय दङ जोंहा मैहुर खालामनाय बेफोरनिबो मोसानाय दं जोंहा। औ बिदिनो आरो गोबां सल'फोरबो दं। जोंहा हारि दुङ बेखौजों बुंनानै फोजोबनो हाला समनिबा आंखाल नङा होमबा नों नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। गोजोन साबायखर थाबाय नोंथां। औ औ गोजोनथोंसै नोंथां। औ जोंनि रायायनायखौखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां। औ औ साबायखर थाबाय गोजोन्थों औ